अ खोनादोंना नोंथाङा आंनि माथोखौ अ नोंथाङा माबा मोनसे हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो?
आंथ' दा जेबो मावाखै ओंखाम जाखांना फैबायावमोन आङो लामाथिं माने दसे ओरैनो सम टाइम माने गरमबो ना ओंखायनो।
अ ह ह अ अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओं जाबाय जानायाल जाबाय ओरैनो जोंना दा आलासि एसेसे दंफैयोमोन बेसोरखौहाय लकेल दाउ जाहोहरबाय ओमफ्रायहाय दा बिसोरजों बिदाय होनायावनो दसे थादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा ओ थांबाय नालाय लामायाव
अ जोबोद गोथाव ओंख्रि माथो नोंथां।
औ लकेल दाव आलासि फैनायखसो मोनजादोंलै।
औ उम ओमफाय नों फ्रालाय माबोरै? थिंगानो ना?
थिगानो आंना थिगानो।
अ नोंथाङा जेबो हाबाफारिफोर मावाखै औ नोंथाङा
औ
थै दंथ खायोदा।
औ औ रायलायजागोन दे। हेलौ
आं होन्नायनि जाहोनानो हेलौ।
औ ओ नोंथाङा नेटआ इसे इसकुलाव नामा थाय? खोनादों खोनादों औ खोनाबाय ओं खोनाबाय। खोनाबाय
औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो। मोनसे आयदानि बिखय थो सावरायनाया फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
आतसा औ सावराय जागोन दे।
औ आयदायानो जाहैबाय ओ जामबुंनि सायाव दाथ' जोङो नुनो मोनोना जामबुंआ उन्दैनिफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानिफ्राय गेदेर बा बोराय बुरि। बयनावबो नुनो मोनसै दायो जाम
औ औ सानबुंजोंनो माने दा आङो
दा बेनि सोमोन्दैनो आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों। जामबुंनि ओ मोजां गाज्रिबो आरो बिनि फिचार्सफोरबो लाब बो आरो एसे नुसान खुरखौबो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों।
औ जागोन दे सावराय जागोन। हेल'‌।
औ दा नोंथाङा जामबुंनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
उम दाथ' जामबुंङा जामबुं होननाय खोथाया माने जोंनि आखायावनो दङ माने। होननो थाङोब्ला जोंनि आखायानो दङ आरो जोङो बेजोंनो माने ओ जोंनिया खामानियाव स फुलियो आरोना। आरो हमनो ओ बुंनो थाङोबा जोंनि ओ बिमा बिफा बा जोंनि बिदा फंबाइनि आखायावबो सबनि आखाइायावबो दाना बे बुस्थुआ जामबुं होननाय बुस्थुआ आखाइयावनो थाजोबो। सेरनाबा दामि जागोन सोरनाव खम दामि। माने नों गुबुं माने मोनसेल' कम्पानि नङा अनेक कम्पानि माने उ बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बेजों जोङो मा खालामनाय माने बुहुत खामानियाव सलायनो हायो जोङो।
औ औ
दा नोंथाङा मा? खोटानि सायाव जामुआथ' जामुंनि सायावथ' बिराद दङ।
औ औ औ औ औ औ ओ दा जामबुंजों थ' जोङो ओ भिदिअ कल हरनाय जायोना आं थ' बारा रोंलायलाङा आङो बारा सम जाया थै जामफुं बाहायनाया। दा नोंथाङा जाम फुङाव माबोरै माबोरै भिडिअ कल खालामो बा माबोरै माबोरै भिडिअ' कल खालामनानै ओ जोङो माबा माबा खालामनो हायो बिनि फिचार्सफोरखौ एसे सावरायनो हागोन नामाथाय आं बारा मिथिलाय लाङा।
औ औ बे भिडिअ कल खालाम भिडिअ कल होननाय फिचारा माने बेयाव थानाय जि जामबुआव मोननो हायो जोङो भिडिअ कल मोनसे अपसन। बे माने बहुत बहुत माने। ओ माने डिजिटेलनि जुग नि माने मोनसे फोरमान आरो ना। मानो होनबा मानो होनबा जों भिदिअ कल होननाय लोगो लोगो जों गोजानाव थानाय मानसिखौबो जों मबाइलजोंनो नायनो हायो बेयो मा मावदों। बे मा खालायदों बे जानाय लोंनाय माने न ए मा मावदों बेफोरखौ सेस खोन्थाजोबनो ह देखायजोबनो हागोन जों नुनानै माने नुगोनबो रालायगोनबो बेफोरबायदि खोथा अनेक फैयो माने।
औ-औ
दा हमना ला आंनिनो बिदा सासे गोजानाव थायोमोनबा। थानायो दंबा आंजों मोनसे भिडिअ' कलजोंनो बे मा खालायदों बेजों बे मा द्रेस गानदो बे मा जायगायाव दङ बे बेफोरखौ सब आङो नुनो हायो आरो औ भिड' गलाव ओमफ्राय बिनि-बिनि बे-बे मा बुंदों बेबो आंनाव खोनाफैगोन आं मा बुंदों बेबो खोनाहैगोन। आं मायाव दं बेबो नु नुहैगोन बेयो अ अबे जायगायाव दङ अबाव मा खालायदों बेफोरखौ आंनाव नुफैजोबगोन आरो बे भिडिअ कल होनाय अपसनजों
औ औ भिडिअ कल आ हाहा
जाम्बुआव बे भिदिअ कलल' नङा अनेक खाल खामानि खालनो हायो जेरै जोङो नेट सालायनो हायो। जामबुंजोंनो जों मिथियि खोथाफोर मिथियि खोथाखौबो जों बे जामबुंनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो जों से खालायबानो जि जामबुं ओ जामबुंआ चार्स खालायगोन बेखौ जों मिथियाखै जों मिथिनो लुुबैदों जों नायनो लुुबैदों बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों बे जामबुंनि गेजेरजोंनो जों नुनोबो हायो ।मिथिनोबो हायो। माने अनेक नों सान ओ बाहायनो हायो आरो
औ औ औ ओ दायो नोंथाङा फोरमायनाया जोबोद ओ सैथो खोथाखोनो फोरमायबाय
औ-औ
आरो आङो मोननैसो सोंनो सानबावदोंमोन नोंथांनाव जामबुंनि सोमोन्दै
औ
जोङो जोङो जे जामबुंखौ बाहायो बे जामबुंआव ओ
ओ
सिम एबा टावारनि गोनांथि जायोना?
औ जायो बे सि सिम गैयाबा माने बे जानबुंआ ओ सलायनो हाया जों माने जास्ट ओरैनो नायनो हाया होनबा माने मानसिजों कन्टेक्ट खालायलायनो हाया बा कनटेक्ट फैया बिदि जायो माने। बेसिम होननाय बुस्थुआ
अ औ औ औ औ ओ आरो जामबुं सलायनोथ' टावार नांथारगौ बे ना नोंथां?
ओ टावारा टावाराबो माने इदि जायो आरो ना नों जायगा लायै जायगा नाङो अबेबा नाङा अबेबा मोजाङै नांगोन। इदिनो माने टावाराबो प्रब्लेम होयो मालाबा समाव मालाबा अखा बोथोराव प्रब्लेम होगोन। बिदि जायो माने मालाबा नों ओ कारेन्ट गैयाबाबो बे टावार होननाय बुस्थुआ खलिया दा जोङो बे टावर नोङाबा जोङो जानबुंआबो सलायनो गोबाब मानो होनबा जोङो जेबो बाहायनो हाया। जेरै ओ मबिल मबेइलावनो नों मोनसे भिडिअ बा एबा मोनसे ओ फटक खाय नायनो हाया जों माने सार्च खालामनो हाया बेबायदि जायो माने।
औ औ ओ औ दा
माने अनेक खामानियाव बाहायो आं मोननैसो फोरमाननियो आरोना जाम्बुआ मा माया खामानि होयो मानसिजों औ। ओ जेरै जों दा गोजानाव थानाय मानसिजोंबो बे जामबुंनि थ्रयैनो जामबुजोंनो जों रालायनो हाय हायो। बेनि खबर लाहरनो हायो। ओमफाय बिनि जोङो खबरफोरखौ मिथिनो हायो। हमना ला ओ जोङो ओ बे कलाव बिनि माथाखौ खोनागोन जोंनि माथो आ थांगोन बिदिनो माने अनेक गोबाव खोथाफोरखौ सावरायनो हायो। ओमफा जोङो ओमफाय आरो ओ हमना ला मेसेज मेसेज होननाय अपसनाबो दङ'। बेयाव जोङो मा लिरो होयो ओ ओइ माने जों हमना ला सोरनो मिसेज हरदों जों बिमा एबा फिफानो मेसेज हरदोंबा इनाव जोङो बे मेसेजजोंनो खोनथाहरनो हायो। मा खालायदों मा खालायाखै। माने रायलायनोबो हायो आरो ना बे मेसेजोंनो।
औ।
आरो अनेक दं। जेरै जों इउटुब नायनो हायो। इउटुब नायनो हायो। इन्टारनेट सलायनो हायो। इउटुबाव जोङो मोन फ्रोमबो माने नांगौखिनि भिडिअखौ जों नायनो हायो। माने जों फरायनोबो हायो आरो जों अनेक माने ओ ससियेल मिडिया एपस फोरखौ बाहायनो हायो। बेफोरबायदि माने उम दा बे जामबुं नङाबा बेबो बे ओ बुस्थुआ सलिया माने
औ औ। दा आंबो फंनैसो फैदों बाथ्रा जामबुंनि सोमोन्दै आङो सावरायनोसै नामा। फंनैसो
औ ओ ओं ओ नोंथाङा मा मिन्थियो बेखौ आंनोबो एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ जामबुं ना जाम बुं बुस्थुआ बे नो बेनोहाय ओ सलिनोहाय कारेन्ट नांगौ सिम नांगौ नोंथाङाबो फोरमायखादोंमोन ओ सिम नङाबा सलिया। आरो टावारबो नां गौ बिसोरनो मेन बुस थु जाहैदों जामबुंनो सोलिनो। कारेन्ट गैयाबा हमना ला नोङो जामबुंखौनो चार्ज होनो हानाय नङा चार्ज। होआबा बिनि बेट्रिया थैलांगोन थैनानै जोङो सलायनो हानाय नङा आरो सि उम। आरो सिम गैयाब्लाबो जोङो ओ नो ताङा जे फोरमायदोंमोन भिडिअ'। कल एबा कल जों सिम गैया ब्ला बे टिचारखौ जों लाब लानो हाया। ओ जोङो कल हरनो हाया रायज्लायलायनो हाया बा मेसेजखौनो हरनो हाया जों सिम गैया ब्ला। आरो मेन बुस्थु आरो बियो जेखौ आं दा बुंगोन।
माने मस्ट इम्परटेन होनजायो
औ औ आरो टावाराबो मेन बुस्थुआनो गोलैयो ओ टावार नङाबा सिम थाब्लाबो जोंङो रायज्लायलायनो हाया बा खल हर थांङा
औ।
जायो आरो जानबुंआव टावार गैयाबो।
औ औ।
टावारनि टावारनि बुहुत साइड इफेक्टबो दं आंङो बेखौ मोननैसो फो फोरमायनो नाजानोसै नोंथांनि साया
मोजां मोजां गाज्रि मोजांखौबो खोन्था गाज्रि गा गाज्रिखौबो खोनथानो हागोन दे।
औ टावारनि सोमोन्दै आंङो साइद इफेक्टखौ फोरमायनो नाजागोरनोसै टावार। आ बे बुस्थुआथ' बहुद रेडियेसन आगारो ना? उम बे रेडियेसन जों गोबां दाउसेन-दाउलाफोरानोहाय थैनो हमबाय बा एक्सथिं बा गोमालांजोब्बाय। औ। गोदोनि जोंङो दाउसा फिसा दावसिनफोरखौ नुनोनो मोनला। गोमालांजोबबाय बा थैलांजोबबाय होननाय जासिगोन। उम।
औ बेबो मेन खथायानो माने बहुत माने।
औ एसे एसे ओ माथोआ स्ल' जाबाय नामा? औ औ नंगौ नंगौ।
औ औ औ औ। हेल' टावार नांङासै आंना नोंथां ओ दोनथ' थ'नांसिन खोमा आं नोंथां?
औ-औ दे-दे-दे।
दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां टावार टावार मोनाखै नोंथां औ-औ-औ थाबाय नोंथां